खोनादोंना नोथां औ खोनादों ना नोथां?
नोंथां हेल' नोंथां
औ औ खोनादों ना नोथां
दासो खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा मा खालायबाय दंङमोन
औ नोंथां औ नोंथां दाथ' गरम बोथोर नालाय एसे गरम मोननानै मोननायलाय आं बायजोआव जना दों आरो बार जाबाय दं औ औ मोनानिथ' सालोंखामबाय दा खाम जानो जाबाय आरो ना नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा औ नोंथाङा ओंखाम जाबाय?
जाथ'वाखायआंबो ओरैनो जना दोङो गरम नालाय दाथ' बोथोराबो। थांनाव एसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन हागोन दा
औ सांजागोन नोंथां।
एसे जोबज होननानै बागै फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ जिब जुनारनि बागै फ्राय
जोंहा गासैबो जिब जुनार दं ब आरो ना मिंगायाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर जों नुनो मोनो औ जेरहाय दाउमा दाउसा ओ मोसौ मैसो बायदिसिना जिब जुनारखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो न'आव फिसिनाय जिब जुनारा आलादा आरो हाग्रायाव थानाय जिब जुनारनि जा थानाय बा जिउ खांनाय राहाया आलादा जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ
फिसिनाय होनना बुंङोब्लाथाय जोङो जों थानाय जानायनिफ्राय ओ बायदिसिना खामानि दामानिनायनिफ्राय जों गासैबो खामानिखौ मावजोबो आरोना फ्राय जोङो न'आव फिसिनो होनना बुङोब्ला बोरमा मोसौ ओ अमा दाउ बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो आरो थिग बिदिनो बायदि हाग्रानो बुंङोब्ला हाग्रायानि मैसो हाग्रानि अमा दाउराइ दाउमा दाउसा दाउखा दाउब' बायदि रोखोमनि ए दाउस्रि दाउथु बायदि रोखोम खोमनि दावमा दावसा जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ थिग बेबायदिनो आङो न'वाव फिसिनायनि बागै उ जा अमा फिसिनाय बेनि बागै फोरमायनो सानदों नोंथां
औ औ फोरमायजागोन नोंथां
औ जा औ जा अमा फिसि होनना बुङोलाथाय जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलाव बा बर' हारि गामियारि ओनसोलाव बर' आइजोफोरा ओ मास माफायै बा सोरबाया बोरजायै अमा फिसिनायखौ जों ननो मोनो आइ आथिखालाव दानि फारामबो जों गोबांखौनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ उम
अमा फिसिनोब्ला जोङो गिबियावनो अमा फिसा ओ हाथाइनिफ्राय बा सोरानिफ्रायबा बायनानै लाबो नांगोन ओ अमा जा बुन्दि अमा बुन्दिया जोंनो ओ बोसोर से बा बोसोरनै-नै बोसोरसेयावनो बोसोरसेयावनो जोंनो ओ जिनै जिनैनिफ्राय बा जिनिफ्राय नैजिथा लागै फिसा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
ओ जायनिखि ओ मोजां जातनि अमा थायो बिसोर माने जिनिफ्राय होनायखौ जों नुनो मोनो अमायाबो ओ गरमाव मोजां नङा जानो थाखाय आरो बेयो माने बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो ना नै दाखालि बैसो अमाया आमानि जा भाइरास बा बेराम बे बेरामा जोंनि ओनसोलाव नुजाथिदोंमोन बेवहाय गोबां अमाफोर थैदोंमोन गोबां मानसि हा जादोंमोन नांनि खहा जादोंमोन ओ ओ अमाफोरा थैनाय नालाय बेखौ हायाव फबै फबै दोनजादोंमोन मानो होन बेराम जादो अमाखौ मानसियाबो जाया आरोना नोंथां। औ बे माने गोजां बोथोराव बांसिन बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो मुलि बा भेक्सिन होनांगौ जायो आरो नोंथां बेवहायबो गोबां खर सा दङ अमाफिसेयाव आरो जुदि जोङो अमा फिसिदोंब्ला जोङो ओ जा जोंनि गामियारि ओनसोलाव जौ सावनाय जायो बे जा जौनि जा उफ्रि उफ्रिखौ जों अमान होनाय जायो आरो ना आरो सोरबाया गुन्दै होजाबो होयो सोरबाया ओंखाम संना होयो सोरबाया थास' एवना होयो आरो सोरबाया आरो बायदि रोखोमनि गुन्दै सापर उफ्रि ओंखाम संनाय बायदि रोखोमनि ओ हाग्रा फुग्रा ओ खौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना सोरबाया जायो सोरबाया जाया थिग बेबायदिनो आरो आरो अमा फिसिनाय होनना बुङोब्लाथाय जोंहा गोबां खस्थ'बो जायो आरो गो बां रांनिबो बाथ्रा फैयो आरो ना नोंथां मानोना अम जाहोनायावनो जोवाबां औ मानोना जोंहा अमा फिसिनायावनो गोबां रां खरसा जाबोखायो ओ जेरै ओ फाललासे गुन्दै बायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रां गोबां रां थाङो नैजौ थामजौ गामहालागै बे अमाया फारलासे गुन्दैखौथ' साननियावनो फोजोबजोबखायो आरोना नों थां गोबां जायो बोथिथाम खोनथाम खोनब्रैयाव लागै जायो अमा गेदेरा थिग बेबायदियैनो जुदि औ नंगौ जोङो थास'
होयोब्ला बे अमायाबो देरो आरो ना थास' जाबोला
थास' हानायाबोथ' गोबां खस्थ' जायो आरो ना
औ खस्थ' जायो नोंथां
औ
फानसौ बारियाव जोङो थांनानै हाहैनांगोन आरो खाय अमाया माने थास' रुनायखौ जाया आरो नोंथां। ओ इदि उफ्रिनि उफि फ्रि जाखायो उन्दैनिफ्रायनो बिसोर माने थास' रुनायखौ जानायखौ जों नुनो मोना। औ थिग बेबदिनो जोङो अमा फिसिनोब्ला गोबां खरस दा गोबां खस्थ' गोबां लसबो जायो आरोना। जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा बे अमाखौ फिसियो
औ
थामजि नैजिनिफ्राय थामजि रां रांसिन लागै थाङो ना ओ आरो उन्दैयाव बा फिसायावनो ब्रै रोजा बाजौ बा ब्रै रोजा बा थाम रोजा बाजौ बेबायदि रां मोननो हायो आरो अमा बिमाखौ आरो बुनदिनि राङा एसे खम जायो आरो। नै रोजा निफ्राय ओ जिबाजौनिफ्राय नैरोजासिमनाखि जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जों अमाखौ गोदानाबो फानो आरो जोंनि ओ गथायैबो फानो आरो अमाखौ जोङो हाथाय बा ओ हाबाफोरावबो जों होनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां हाबा गास बा खर्मफ्रा बर' हारि ओ बेनि उनाव जोङो आंनि बुंनांगौवा बेखिनियानो आरो नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन हागोन निस्यय हागोन।
औ ओ नोंथाङा दा ओ जे मोसौ हागोन नामा मोसौखौ मायाव बाहायो मारै बाहायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ मोसौ आरो खेथिनिबा मोसौ आरो आबाद मावनो जेनेबा माइनि बागै एसे जेरै दा मोखौ होनोब्लासो मोसौखौ जों दा गमाथाबो होनो आरोना। बेखौबो सानो मोखौनिया मेगन थाइनै गन्थं मोनसे ओमफ्राय सालाय मोनसे खुगा मोनसे
औ
औ औ नोंगौ।
फ्राय गोबां रां आरजिनो हायो जेरैखि मोखौनि जिथबा धलबो बनायनाय खालामनो हायो आरो ना सानो औ ओमफ्राय बे धलखौ फाननानैनो जों गोबां रां आरजिनो हागोन आरोना ओमफ्राय औ बे गाखेरजोंबो जोङो गोबां रां आरजिनो
औ नंगौ हायो।
फिसा होयो जेब्ला जेब्ला फिसा होगोन ना
औ
बे फिसाखौ जोङो औ फेदेरनानै फाननानै गोबां रां आरजिनो हागोन। खोनादों नोंथां? बेफोरखौ सानो आरो ना। औ। दा आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायना हो जेनेबा माइनि बागै। माइखौ माबोरै खालायो। जेरै दा जोङो माइ गायनो था गायनो था गायनो थाखाय जोंनो हा नांगोन आरोना। बे हा खौ जोङो मोजाङै हालेवना लाग्रो नांगोन फार्स्टावनो ओमफ्राय बेयाव खोथा जितुबा खोथा बेखौ जोङो दैयाव सप्तासेनि थाखाय फोरौ माने खप्तानैसो खप्तासेनि थाखाय दोननांगोन आरो ना दैयाव।
औ माइज्लिखौ।
औ माइज्लि। बे माइज्लिखौ जोङो माने हप्तासेनि उनाव दैनिफ्राय थिखांनानै जोङो हायाव दोननांगोन आरोना। थास' बिलाइदो‌बा बस्थादो खोबना दोननांगोन आरोना एबा गाजा अंखारनो थाखाय बेखौ होमनासो फोजागोन नालाय खोथाखौ। जेब्ला खोथियाया गाजा अंखारगोनना अब्ला जोङो टेक्टरजों माने हालेवनानै मोजां हालेवनानै बे खोथियाखौ सारना होनांगोन आरोना। ओम ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो खोथिया खोथियाखो खोथियानि थाखाय एसे खोथियाखौ सारना होनानै एसे हासार तासार होबाय होमबानिया मोजां जायो आरोना। हासार होबा खोथियाया। खोनादों नोंथां? औ जेब्ला खोथिया औ जेब्ला खोथिया माने फुनो हानाय जागोनना, बिदिब्ला जोङो फार्स्टआव टेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोनानै जोङो खोथियाखौ फुग्रो फुनांगोन, फुनानैबो बे खोथियाखौ आरो खनसे हालेवबावनानै माने गायनो हानाय जागोन आरो ना आलेवना हालेवना होबा। जितिया हाया गुरै जागोन थेवब्ला गायगोन आ
औ।
माने न'नि मानसियाबो गायजागोन आरो ना। ओ बेफोर बायसानो। जेब्ला बे माइआ गोदोर गोलाव जागोननाा फिफटि पारसेन्टसो माने माइ ओंखारगोन होनबोला फिफ्टि पारसेन्ट, सेभेन्टि पारसेन्टसो मोननायनि उनाव बेखौ जों मेचिन बा सिदायै हानानै बेखौ न'आवबो लाना फैनाय जागोन आरो ट्रेक्टरजों। ओमफ्राय बेखौ नागोन जों नानानै ओ माइखौ एक्सट्रा खामनानै जिगाबखौ एक्सट्रा खालामगोन आरो‌ना। खोनादों नोंथां? औ जितुबा औ जितुबा माइ माबा जिथुबा मा होनो? जितुबा माइ औ जित जि गाब जिथुबा जिगाब जिगाबजों जोङो ओ मासरुमनि खेथि खालायनो हागोन आरोना। बे मासरुमदो जों गोबां रां आरजिनो हागोन आरोना। ओमफ्राइ जि माइ बे माइखौ जों मोजायै हाखांनानै नाखांनानै मोजाङै फोराननानै जोङो बेखौ फा
औ।
औ नंगौ।
बेनिखायनो फोरमायनो सानदों आरोना नोंथांनि सिगाङाव।
औ ओ गोजोन मोजां थार फोर
अ
ओ नोंथाङा जा मोसौनि बागै फोरमायबाय आबादनि बागायबो गोजोन थाबाय नोंथां आसा खालामो नोंथांजों बिदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै उ फोरावबो ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय औ दे होमब्ला।
औ दे।